औ औ नोंथां
औ नोंथां औ
औ खानादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ बा नोंथां एसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां जोंङो
औ सावरायजायो नोंथां
औ बे बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सायाव सावरायनि नोंथां जेरै जोंङो नारजि ओंख्रि सबाय ओ खारै जबा अनला ओंख्रि बेफोरखौ जानायनि बेफोर मोनथाम ओंख्रिनि गेजेर ओ बागै जोङो सावरायनो आरो नोंथां एसे।
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो।
औ होनबा आङो नोंथां एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै। ओ अनला ओंख्रि जानायनि बागैनो आं एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै। उम जोंनो अनला ओंख्रि होनोब्ला बियो जोंनि बर'फोरनि बा बर' ओ हारिनि मोनसे ओ आंगो ओंख्रि बा जोङो माने जाफ्लेबाय थानाय बा गोदोनिफ्रायनो जोङो बेखौ ओ माने गिबियै जाजेननाय जोंनो जोंनो जाजेननाय ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो जोङो ओ जेरै बे अनला ओंख्रिखौ जोङो जानो थाखाय गिबियावनो जोङो माइरंनि गोनांथि। जायो बा अन गुन्दै अन गुन्दैनि गोनांथि। बै अन गुन्दैखौ देनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै लानांगौ। सोमनानै गुरै जायोब्ला बेखौ एसे दैनिफ्राय बोखांना दोननानै जोङो दै सौर'होनानै उनावहाय बेखौ ओ दिंखि बा उवाल एबा जोङो थबसिफोराव बेखौ देनानै लायो आरो अन गुन्दैखौ। खालामो बेबायदि खालामनानै जोङो उनावहाय दै गोदौनायाव जोङो बेखौ ओ अनला बे अन गुन्दैखौ स्रो स्रो फ्रि फ्रि फ्रि गारना होयो होनानै जोङो उनाव गोदौहोयो। गोदौ होनानै बेबायदिनो बे अनला जायो ओमफ्राय बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि ओ मुवा होदेरनानै जोङो जानो हायो जों जेरै ओ औवा मेवाइखौ जोङो होदेरनानै जानो हायो जेरै अनला औवा मेवाइ ओ अनलाजों बासिखि बिबार ओ अनलाजों जोङो सिब्रु बिबार अनलाजों ओ सजना बिबार अनलाजों ओ सेवालि बिबार अनला अनलाजों जोङो नारजि सिख्रेबनाय ओमफ्राय अनलाजों बे गाम्बारि बिबार अनलाजों आरो जों बे सनारि बिफांनि बिबारखौबो जोङो होनानै जानो हायो आरो। बेबायदिनो अनलाजों जों माने गोबां रोखोमनि ओ मुवा बेसादखौ जों होनानै जानो हायो। जेरै जों अनलाजों खारै बा अनला अनला बे अनला बेदर दाउ बेदरबो जोङो जानो हायो। बेफोर बेफोरबायदियैनो जों गोबां मुवा होदेरनाय जोङो जानो हायो।
उम।
मानोना जोङो औवा मेवाइखौ ओ न'आवनो मोनखायो जोंनाथ' माने न'फोराव बा औवा बारि बा औवा बागाना जोंनि बयनिबो बर' न'खरफोराव थाखायो। बेनो बेबायदिनो जोङो बेनिफ्राय लायनानै औवा बागान बारिनिफ्राय जोङो लायनानै बिनि मेवाय गोरलैखौ जों दाननानै बे अनलायाव होसननानै जों जानो हायो आरो। बे बे अनलाखौ जो ओ बे मेवाइखौ जोङो बिदि जानायनि अनगायैबो जोङो ओ अनला मेवा मोखै खालामनानैबो जों जानो हायो एबा जों बेखौ दोन्थुमनानै गोबाव दोनथुमनानै जानो थाखाय जों बानायनानै लायो जेरै बेखौ
औ।
मोजां फिसा फिसा हाना दोननानै जोंङो बबेबा बयाम एबा जेखि जाया औ मारिनानै दोनजाग्रा सफा गोनां माबा ओ थेमाफोराव एबा जोङो बयामफोराव जोंङो सोनानै खौ गोरा टाइद मारिनानै दोननानै होयो अब्ला बियो सब सथा मोनसेसो दोनोब्लाथाय बिनि उनाव बियो माने गोखै गोखै जायो आरो बेयो जानो थाखाय गोथाव जायो जोङो अमाफोरजों ओ अमा बेदरफोरजों जों संनानै जायोब्ला बा
औ।
ओ रुनानै जों जायोब्ला अमाजों जोबोद गोथाव जायो ओमफ्राय जोङो बेखौ दाउफोरजोंबो जाजायो माने गासै बेदर नाफोरजों जोंङो बेखौ जानो हायो आरो बेबायदिनो नोंथां औ अ होमबानो जङो एसे बे सब जेरै सबाइखौ जों माबायदि जाय मा माजों जायो नारजि आरो सबायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ
जेनेबा जोंनियाथ' नोंथाङा अनला ओंख्रिनि बागै गोबां बुंलांखाबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जिहेथु बेबायदिनो नारजि ओंख्रिफ्राबो जोंनि बर'नि आंगो ओंख्रि नङा होमबा
जिहेथु नारजि नार्जि होनोब्ला जोंना फाथो जिहेथु फाथोनिफ्राय फैनाय नङा होमबा बेफोरखौ जोङो बांसिनानो माबाजों मा होनो खारैजों जायो नङा खारैजों बा जों माने फ्राय बेफोर जों खारैजोंनो जाखायो आरो बांसिन
जिहेथु नारजि ओंख्रि होनोब्ला जों नारजिखौ अबेनिफ्राय मोनो आं बेखौ बुंग्रोनो सानगोन आरो नङा होनबा नोंथां बा नारजिया बोरै जायो जों आं बेखौ बुंग्रोनो थांगोन आरो दायो
औ
जिहथु नारजि बुङोब्ला जोङो फाथो फाथो जों फोयो जेब्ला जों फाथो जों गोरलैयावबो जायो नङा होनबा फाथो दोलो बा एवनानैबो जायो दालिफोरजों
औ
झुल दालि झुल खालामनानै दा फाथो फाथोखौ जोङो खिथया गाहायावनो खेबस'नानै एवनांगौ जायो बेबायदिनो जेब्ला जे जोंना थ देरो अब्ला जोंङो दुरुं बानायनो थाखाय बा जेनेबा जों दुरुं बिदिनो फाथोखौ दैयाव सोमनानैहाय दुरुं बख'नानै खानो नंङा होमबा
नंगौ नंगौ
बेबायदिनो जेब्ला जों फाथोखौ देरनानै जों हायो अब्ला जोंना बे फाथो बिलाइखौहाय गामिनि मानसिफ्रा सोरनो सोरनो जाय जाय नार्जि जायो बा माने गोबां मानसिफ्रानो फैयो बिदिनो हानाय समावनो माने फाथो बिलाइखौहाय खाथुमनानैहाय
गाव गावबागाव न'आवहाय लांनानै माने फोरानो आरो सान्दुंङाव फोराननानै गोरान खालामनानै लानानैहाय बेखौहाय मा खालामो सोरबाया प्लास्टिकनि बस्थायाव सोसिगोन। सोरबाया मा होनो बेखौ मुस्रिफोरजों खाथुमनानैहाय न'नि उखुम मुदाफोरावहाय माने खानानै खाथुमनानैहाय दोननाय जायो आरो अब्ला बेखौ जेब्ला जागोन अब्ला माने बोख्लायनानै एसे बोख्लायनानै जेनेबा माजों जागोन सोरबाया जायो नार्जि दोलो सोरबाया अमा ओ अमा मेजेम लाय नानैहाय सोरबाया संनानै जासिगोन सोरबाया बेबायदिनो
औ
मा होनो नाफोरजों फुदुंनानै जासिगोन। सोरबा आरो किन्तु आं सबसे गोथावसिन मोनो माने साम'जों सबाय साम' होनोबा माने बांसिन गोथाव माने जानोखौ आं मोनो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां बेयो बयनिबो बुङो औ बुङो थाङोब्ला बयनिबो माने थावसिनाय ओंख्रि जानो बुंनांगोन आरोना नोंथां। औ
आरो खोनाना मोननाय बायदिब्ला माने साम' जायोब्ला माने मेगनाबो एसे मोजां थायोनो।
औ नोंगौ।
जोरसिनो आरो बेबायदि माने खोनानाय मोनदो आरो जेब्ला जोङो आङो सबायजों साम' होनोब्ला माने बोरै सङो आं बिखोनो एसे फोरमानसै नङा होमबा नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
जिहेथु साम' साम'खोथ' जोङो उम जोंनिया बारा मोनलाबाया एसे खम जोंनाव साम' मोननाया।
जिहेतु साम'खौ जोङो जेब्ला लाबोयो अब्ला जोङो संनो संनायावबो सम नांगौ। साम' ओंख्रि संनायावहाय जोङो जाब्रबनो होनबानो माने बेलेग ओंख्रिफोरबादि माने नै दिनै साम' साम'जों सबायजों जानोसै होननानै थांनानै लायब्रबनानै संनो होनबानो माने जाब्र'बा आरो बे ओंख्रियाहाय।
औ
दिनो एसे सम नांगौ जायो आरो जेब्ला जों साम'खौहाय जानो होननानै लाबोयो अब्ला जोङो खिथुखौ दानस'नानै बा बे साम'नि मा होनो मोखां खौ बे ओ माबा खालामनानै साफा खालामनानै थुनानैहाय दोखो दोखो सुनानै जों माने हरसेखालि सोमनानै दोननाय जायो आरो। हरसेखालि सोमनानै दोननानैसो माने संनानै जोङो जानाय जायो आरो बेबायदिनो सबायजों होनोब्लाथ' जों गोबां बुस्थुफोरखौ जायो नङा होमबा? जेनेबा सबाइजों दाउजोंआबो गोथाव। सबाइजों जिखुनु जाया माने गोथाव होननाय गोथाव होनाय माने बुस्थुआनो गैखाया। जिथुस गासैबो गोथाव नङा होमबा?
औ
आरो सबाया गो-गोबां रोखोमनि थायो जेरै सबाइ गोसोम सबाइ गोमो।
माने बेबायदिनो मोनथामसो रोखोमनि सबाइखो आं मोनजाबाय आरो।
नोंगौ।
सबायाथ' माने नाफोरजोंबो बोराद गोथाव।
औ
बांसिन गोथाव मोनो आङो मागुर नाफोरजों सिंगि नाफोरजों। बेफोरजोंहाय माने सबाइखो सङोबा माने बांसिन गोथावसिन जायो आरो।
औ।
आरो जोंना बांसिन सबायफोरखौहाय माने न'आवनो एसे एसे गायनानै बा बारिफ्रावनो एसे एसे गायनानै लानाय जायो आरो सबायखौहाय जिहेथु जोंनिया सबाय गायनाय जायगाया जाहैबाय मा होनो मोनसे दै दं जोंनिया बे दैखौ जों होनो खरखाथि दै
हरखाथि दै खाथियाव जोंना बालाबारि नालायहाय माने बालायाव बांसिन जायो सबाया बाला बाला सिराहायाव बांसिन जायो। जिहेथु हरकनि सिङावहाय जोंनिया माने माइ गायजाय हा दङ जिहेथु बोरै हा दैज्लाङाव नै दायो माइ गायखांनानै माने बेखौहाय जोङो फोनाय जायो आरो। जिहेतु माइ जाायाला बेवहाय माने जों सबायखौहाय गायनानै लानाय जायो आरो। बेवहाय आरो सबाया गोबां माने बहुद जायो सबाइ गायोब्ला माने बांसिन जायो आरोना बाला बाला हामायावहाय जों बेखौनो गायनानै जेब्ला सबाया रायो मोनो अब्ला जों बेखौ फुनानै न'आव लाबोनानै
औ।
माने माबा खालामनाय जायो आरो मा होनो बेखौ सोरबाया मोसौजों मारा होनाय बायदि होसिगोन सोरबाया बिदिनो ओ गनफोरजों बुनानै बेबायदिनो जों सबायाइखौहाय माबा ओ दंफांनिफ्राय बा फिथाइनिफ्राय आलागा खालामनाय जायो आरो जिहेथु आरो बे सबायाइनि दंफां बा फिथाइ सबायाइनि दंफांफोरखौ जों माने ओरैनो गारा जिहेथु बेखौ जोङो सावनानै मा होनो जों बेखौनो खारै बानायनाय जायो आरो खारै। अब्ला जोंना समावाबबो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
अब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामाना।
औ जागोन दे नोंथां जागोन।
औ नोंथां औ।